औ नोंथां खोनादों नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा ओरैनो मा खामगासिनो दं नोंथां?
औ आं ओरैनो जिरायनानै दं।
औ नंगौ नथा नंगौ दा नोंथाङा जिरायनानै दंब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनि गोदोनिफ्राय जोङो जाबोबाय थानाय बायदिसिना जोंना दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ बायदि जोंना खारै ओंख्रि संनाय बेफोरखौ नोंथाङा
औ औ औ हागोन नोंथां जोंनि बर' फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जेरै सबायजों साम' नारजिजों अमा मैथाजों खांख्राइ जेरै अनलाजों दाउ खुमब्राजों हांसो बेफोरबायदिानो गोबां रोखोमनि दं आरोना दा आं नोंथांनि सेराव ओ खुम्ब्रा ओ साम'जों सबायजों माबेसा सङो एबा बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों।
नंगौ नोंथा नंगौ।
जेरै जों साम'जों सबाइजों माब्रै संनानै होनोब्ला गिबियावनो जोंनो साम' आरो सबाय बेखौ नांग्रोगोन ओ साम'खौ जों माजों माब्रै होनबा जेरै दं खासा खाथिनि दंग' एबा दुब्लि फोथार एबा न'निनो हा खर हाला एबा जेरै दैमा दैसानिफ्राय जोङो बे साम'खौ खननानै बुथुमग्रोयो नङाब्लाबो जोङो जे सामुंखौ जेरै जे हाथाय बाजारफोराव आरिफोरावबो जों बायनानै मोनो ओ बेनि उनाव बे साम'खौ जोङो बुथुमखांनायनि उनाव बे साम'खौ जोङो दैयाव सानसे एबा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो सोमखांनायनि उनाव बे साम'फोरखौ जोङो ओ साननै सानथाम सोमखांनायनि उनाव बे साम'फोरखौ जोङो गिबियावनो बेनि जा खुगा जा होथेनाय बेखौ जोङो बोखारग्रोनाय जायो। बे बोखारखांनायनि उनाव जोङो ओ साम'फोरखौ बुहुद फिन खेब ओ दसे समनि थाखाय सोमबावनानै दोननाय जायो बेनि उनाव ओ बे साम'नि जा बिजौ बेखौ जोङो दानस' दानस'यो जाहाथे साम'नि सिंनि जा मैला मैथा बेफोर जाहाथे गलाङो एबा जेब्ला जों बे साम'नि सिंनि जा मोदोम बेखौ सोबख'नायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया
नंगौ नंगौ
बेनि थाखायनो जों बेखौ दानस'नाय जायो बेनि उनाव दानस'नायनि उनाव जोङो ओ बे सामुखौ फिन खेबबाव दसे समनि थाखाय सोमबावनानै दोनो जाहाथे सिंनि मिला मैथाफोरा गैया जायो बेनि उनाव जोङो ओ साम'नि सायाव एबा मोदोम एबा बिगुराव जा नांना थानाय मैलाफोरखौ बोखारनो थाखाय बे ज बेखौ सुयो सुनो थाखाय जोङो मना मनायाव मना गंसे लायो लानानै बेयाव जोङो ओ गोखै ला जेरै खोरदै एबा जेरै मैथा एबा जायखिजाया गोखै रोखोमनि गोखै बेफोरखौ ला सो फादेरनानै जों बे साम'खौ मनाजों हुनाय जायो एबा जोङो ओ सेख'ना सेखन सुनाय जायो। सुखांनायनि उनाव जोङो बे सामु खौ दसे सम दोनथ'यो ओजोंहाय जोङो सबाय ओ बे सबायखौ जोङो जेरै नै न'आवनो बानायनाय नङाबा एबा ओ हा-हाथाय बाजार एबा दखानफोरनिफ्राय बायना लाना फैयो बायना लाबोखांनायनि उनाव जोङो ओ बे सा-सबायखौ दसे समनि थाखाय सोमना दोनो जाहाथे बे सबायनि सानि जा गुर बेयो जाहाथे गलाङो बेनि उनाव जों बे सबायखौ खेबाव सुफिननाय जायो मोजां दैजों बे सुखांनायनि उनाव जों बे सारायाव सारायाव ओ गि बाम सबाइखौ गेब्लेनो थाखाय जोङो बेखौ सबाइखौ गिबियावनो ओ रुग्रोनाय जायो ओ एबा खारै होनानै ओ गेब्लेहोनाय जायो जेब्ला बे सबाया गेब्ले थाङो अब्ला जों बेयाव फिन कखेब बाव दै होनानैबो खौ ओ गोदौ होनाय जायो एबा खोबहाबनानै दोनथ'नाय जायो। जेब्ला बे साबाया गोदौबाय थायो थायो अब्ला जों जा साम' बे साम'खौ एवफ्रामनानै लायो बे एवफ्रामनाय साम'खौ जोङो सबाय गोदौनायाव गारनानै होयो बेनि उनाव जेब्ला बे सबाया ओ सबाय आरो साम' मोननैखौबो जों फिन खेबबाव होबनानै हो एसे समनि थाखाय बिनि उनाव जेब्ला बे सबाइ साम'आ गोदौबाय थायो अब्ला जों बेयाव नांगौ बादि मस्ला जेरै ओ हाइजें आह आ जेरै सामब्राम बानलु ओ जेरै ओ जिरा आरि जायखिजाया मसु्ला जेरै जाब्रां एबा गंगार दुुन्दिया आरिफोरखौ जोङो ओ बेयाव मोदोमनायनि थाखाय एबा साबसिन आरो गोथावसिन जाबावनायनि थाखाय होनानै होनाय जायो। ओ बेनि उनाव जों फिन खेबबाव दसे समनि थाखाय सो-खोबनानै दोनो जाहाथे बेनि जा मोदोमनाय बेफोरो जाहाथे मिलायनानै गलाय गथाय जायो बेनि उनावनो जोंना दसे सम जेब्ला दैया रानो एबा जोङो गावनि ओ मोजां मोननाय हिसाबै जों दैफोरखौ ओ दोनो आरोना बेसेबां ओ बेसेबां बुरजा नांगौ बेसेबां खमनांगौ हिसाब खालामनानै जोङो गावनि निजा निजा माबानानै साम'खौ जोङो फोरानो बेनि उनाव ज जायो जोंना साम' आरो सबाय ओंख्रिया जानानै फैयो आरोना ओ नों बिथाङा जेरै बर'फोरनि दोरोङारि जानायनि बागै जायखि जाया मोनसे दोरोङारि जानायनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ
दा जोंनाथ' बर' हारिनि जानाय होनब्ला जोंना गोबां रोखोमनि जानायफोर दं आरो नोंथां। जेरै नोंथाङा फोरमायलांबाय स'बायजों साम'खौ नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय बेफोरबायदिनो जोंना गोबां जानायफोर दङ जेरै आं नोंथांनो अनला अनला खारैजों जोङो दाउ बेदरखौ माबायदि सङो बेखौ नोंथांनिस फोरमाय नागिरदों आरो नोंथां।
औ-औ।
औ दा जोङो अनला खारैजों जोङो दाउ जानो गोनांब्ला जोंनो अनला अनलाखौ जोङो माबोरदि बानायनांगोन होन्ला जोङो गिबियावनो जोङो बै माइरंखौ मोजाङै जोङो सुना लानानै बेखौ जोङो दैयाव एसे सोमना दोननाङा आरो नोंथां जाहााथे बेयो गुरै जायो गुरै जाब्ला जों बेखौ जोङो दै सरब जेरै खिरखा नङाब्ला जोङो बायदिसिना उम दोनग्राब जोङो दोननांगोन आरो नोंथां। दोनोब्ला जोङो बै जोंना दै जोंना रानलांनानै जोङो बै माइरंखौ जोङो दिंखि नङाब्ला जोङो थबसि नङाब्ला बायदिसिना मिक्सार बायदिसिनााव जों देनो हाया आरो नोंथां जाहाथे बेयो गुन्दै गुन्दै जायो। बेनि उनाव जोङो बै गुन्दै गुन्दै जानाय अन गुन्दैखौ जोङो सारायाव जोङो दै लानानै बेनि उनाव जों दैखौ एसे फुदुंनांग रां थांखुंखांनायनि उनाव दोङो बै दान्देना लानाय ज अन गुन्दैखौ बेयाव आबै सारायाव होनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ एसे गोबाव गोद दौबाय थानांगोन जाहाथे बियो दैजों लोगोसे गलाय गलायना गलायनानै बेयो
औ।
जायो बेनि उनाव जोङो बेयाव खारेर एसे एसे होनांगोन। बेनि उनाव जोंना गय खारैसे खुरैसे होब्ला जोंना बै अनला ओंख्रिया जोंना एसे गाबा सोलाय आरो नोंथां बाहाय गोजाहां जायो बेनि उनाव जोंना दाउ दाउ बेदरखौथ' जों गोबां न'फोरावबो जोङो मोनो आरो दां फिसिनाय जोङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो हाथाइम बाजारफोरनावबो जोङो दाउ बेदार जोङो लाना फैनो हायो लाना फैनानै जोङो बै दाउ बेदर खौ मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ थावाव जोङो एसे एवफ्रानना लानांगौ आरो नोंथां। फुंनानै जोङो बैखौ जेराव जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो संदोंमोन बेयाव जों होनानै बायदिसिना जोंना जेरै बाय सामब्राम गुफुर नङाब्ला जोङो बै संख्रि फालौ आरो जोङो बायदि बायदिजों होनायाया रोंथां आरो जोङो न'आवनो मोननाय खासि थारि बारिफोराव जोङो बे खासि दारिखौ मोनो आरो बे खासिथारिफोरखौ जोङो बेयाव खलायनानै जोङो होयो जेब्ला जोंना मोननो सम जायो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै फुनानै जोङो फिसा फिसा हानानै जोङो होनाय जायो नोंथां बेनि उनाव जोंना जेब्ला जोंना बेदराबबो जोंना रुयो अब्ला जोङो बैखौ संख्रै नांग्रोनो नाङाखै नङाबा बायदिसिना जोंना खाराया बाबदो नामा बेखौ जोङो नायनानै जोङो खांना दोननानै जोङो ओंखाम दोनजायो आरो नोंथां
औ
औ बेनि उनावथ' जोंना बेफोर अनला ओंख्रिया जोंना जानो थाखाय रेडि जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो दा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जोंनि बायदिसिना जोंना जेरै नाफाम नाफामखौ जों माबायदियै बानायनानै जायो आरो गोदो माबाददियै जोङो जाबोगासिनो दंमोन बेनि सायाव नोंथाङा
हागोन नोंथां नाफाम बाजजै नाफामखौ जोंनि बर'फोरनि साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रिय दा बे नाफामखौ खौ माबायदि बानायो होनोब्ला जेरै जों नाफाम बानायनो थाखाय जोंनि गिबियावनो नांग्रोगौ होन ना बे नाखौ जों माबा जै मोनो होनोबा जेरै हाखर हालाय बा दुब्लि फोथार ओमफ्राय गुरनानै नङाबा सारनानै नङाब्ला जों जेरै हाथाय बाजारनिफ्राय बायेरा लाना फैनानै बोआ आरो दा बेनि बे नाफोरखौ बुथुमखांनायनि उनाव जों गिबियावनो नाफोरखौ साफा खालामग्रोनानै लायो साफा खालामखांनायनि उनाव जों बेराफोरखौ सान्दुंङआव दाला एबा सान्द्रियाव दोननानै जों बेराफोरखौ फोरानो एबा गोरान खालामो आरो दा
नंगौथा नंगौ
बे जेब्ला बे दाया सानब्रै सानथाम एबा सानब्रैसोनि उनाव जेब्ला दनायाया गोरान जायो अब्ला जोङो गुबुन फारसे जे बे नाफा मावनो थाखाय जोंनो थास' सोमदि जाथारा बेखौ नांगौ जायो आरो दा बे थास'सो फधाराखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै साफा खालामगना लायो जेरै बिफाननिफ्राय हास'नानै जोङो बेदि जा बिगुर मोदोमाव सानाय जा बिगुर बेफोरखौ जोङो मोजाङै बासिगोनानै लायो बासिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ एसे फोरानदबनानै दोनो आरोना सान्दुङाव बेनि उनावनो जोङो जेब्ला फोर दौखांनायफोर थास'फोरा दंनायाबो जायो अब्ला जोङो ना ना जा बेखौ जोङो नाफाम देरो नाफामखौ जों मायाव देरनो होनोब्ला जेरै उलार थबसि नङाब्लाबो जेरै दिंखियारिफोराव जोङो देयो आरोना बे गिबियावनो जोङो जा ना बे नाखौ जोङो गिबियावनो गुन्दै खालामग्रोना लायो गुन्दै खालामखांनायनि उनाव फिर खेब जोङो थास' आरो ना गुन्दै खालामनाय बेखौ खेबसेबाव जमानो हेफाजाबबावो आरो दा जाहाथे मोननैबो मिलायो एबा गलाय गथाय जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला ना आरो थास' गैखौबो देखाङ अब्ला बेयाव जों खारै एसे होनानै लाद्रा खालामनाय ज बे बास गोबां सुबुंफोरा ओरैनो दोननाय नङाबा जेरै जों औवा हासु आरिफोराव सोनाय दोननायखौबो नुबोदों जेरैबायदि जेब्ला बे नाफामा दानसे बा एबा द' दान नङाबा से बोसोरसो गोबां सुबुंफोरा बे जागोन गोबाव गोबाव दोननानै बे नाफामखौ जायो आरोना जेब्ला बे नाफामाव जायो अब्ला जों बे नाफामखौ खौ गिबियावनो सारायाव दै एसे होनानै ओ बेयाव जा नाफाम बे नाफामखौ होनानै होयो होनखांनायनि उनाव बेयाव जोङो नांगौ बादि खारै ओ आरो जेरै नांगौबानि मस्ला-मस्लि फालौ, ओ सामब्राम, हाइजें ओ जेरै ओ मा होनो बेखौ जाब्रां आरिफोरखौ जों होनानै ओ बेखौ ओ जा संनानै जानाय जायो आरोना
नंगौ नोंथां नांगौ
औ दे होमबा न' नोंथा जोंना समाबो थौबाय
औ नंगौ नों द नगौ
औ दे दे